औ नोंथाङा आंनि बुंनाय रावखौ मोजाङै खोनादों ना
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दा मा खालामना दं?
आं ओरैनो जिरायना दं।
औ नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय ना?
औ जाखांबाय।
अ आं मोनसे आयदानि बागै लानानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन।
औ औ
नोंथाङा आंजों सावरायनो सम दंना
दं दे
औ आं माने आबादनि आयदाखौ लानानै फैदोंमोन आरो सावरायनो होननानै
औ
आ आबादनि बागै एसे सावरायना होनो हागोन नामा?
हागोन
बिदिब्ला नोंथाङा सावरायना होग्रोदो
अ बिनो आरो खेथियाथ बेनो दा माइ गायनायनि बोथोरना
औ
ओमफ्राय बिदिनो माथो होनबावनो दाथ आरो खोथिया देरहांबाय
औ जायगा जायगाथ गायनो जाखाबाय नङा होनबा औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो गायगासिनो दंना?
औ गायगासिनो नखरसे नखरनै गायगासिनो ओमफ्राय जोंहा गायथवाखै आरो
औ जेरै आं एसे आंनो एसे सावरायना होग्रोनोसै नामा नोंथां?
औ
जेरै जोंथ आबाद होनबाथ जोंहा दैज्लांनिबो दं मेसेंनि दं होनबा जेरै उफ्रानिबो दं नङा होमबा
द
जेरै जों आबाद होनबा जोंथ दा गायनाय फुनायनि दिनस दिना जाखाबायनो नङासै होमबा जेरै दाथ जों खोथिया फोनो थाखायथ जों ओ माइग्लिथ नांखागौ नङा होनबा जेरै जोङो माइग्लिखौ मोजाङैनो जावना लानानै जों बस्थायाव सोनानै जों दैयाव सोमनाय जायो जेरै हरसे दोननाय जायो खायफा
हरसे ओं हरसे बा हरनै औ
औ जों बेखौ पेकेट नङाब्ला जों माने लाइ बिलाइजोंबो जों माने बनानै फेनसना दोननो हायो आरो जेरै ओ जों माइखौ माने गाजा बेरनो थाखाय थिग जोङो खोथिया औ खोथ खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंथ फोथार गै एवना लानांगौ नङा होनबा। दाथ जों मोसौजों हाल एवनायखो नुनो मोनला नङासै होनमबा। जेरै दाथ ट्रेक्टर जों औ टे ट्रेक्टरजोंनो हेवखानाय जायो। जेरै जों खोथिया फोनो थाखाय जों ट्रेक्टरजों हेवना लानानै बा एसे ग्ल ग्ल बा रांफ्रोब फ्रोद खालामनानै जों खोथियाखौ सारनाय जायो।
उ
जेरै गोबां दै बुरजाबाबो एबा बार फैब्ला खावसेथि माने बुसथाबना दोननाय जायो आरोना बेखायनो जों एसे गोबां दैबो होआ जेरै एसे माने जोंनि जायगायाव माने टेब टेब होननानै बुंजायो आरोना बेफोरबायदि दै जाना थानायखौ
औ।
ओरै जोंथ फोखांनायनि उनाव एसे माने गोजौ जायोब्ला जों माने थाब जौनो थाखाय जों हासारबो सारनाय जायो। जेरै जोङो खोथियाखौथ‌ फुनो जायोब्लाथ जों जायगानिनो जेरै हाजिरा बा थिखा बेबायदि जों खोथियाखौ फुनो लानाय जायो।
औ
जों थिग बेबाददिनो जोङो माइखौबोथ गायखानांगौ नङा होनबा। जों गायनो थाखाय जोंथ' फोथारखौ हालेव फानांगौ। जेरै जोङो। खोनथाम हेवनाय जायो गायहैनायजों लागै। जेरै जोङो। खनसे हेखांनानै जों सानबा बा सप्तासे बेबायदि थायै थायै होना जों हेवनाय जायो जेरै जेब्ला जों गायनो जागोन अब्ला जोङो थिग बेबायदिनो जेरै जों खोथियाखौ फुनो थाखाय जोङो। मानसि लानानै फुनाय जायो जेरै हाय हाजिराबा थिखा बेबायदिनो जोङो जायगानि मानस सि जोंबो गायनाय समाव बेबायदिनो लिंना जों गायनाय जायो। होनबाथ' जों आबादखौ बुंनो थाङोबा जेरै जोङो माइखौ जों गाय, नाल दोनबाथ जायाना बिनि जोङो। दैबो सोनो गोनां जायो गेजेर गेजेर। जेर। जेरै माइआ मोजां जानो थाखाय बेनि गेजेराव जोङो मालाबा एम्फौफोर माने हमोब्ला जोङो मुलिबो होनाय जायो। ओमफाय जों हासारबो सारनाय जायो आरोखि।
उम।
थिग बे बेबादिनो द दाननि उनाव जोंस जेब्ला माइया हानो जागोन बा मोनगोन अब्ला जोङो बेबादिनो।
ओनफाय आङो ओनफाय आंनि उम
बै माइनिफ्रायथ जोंहा माइरंबो मोनो नङा होनबा नोंथां जेरै जोङो माइ रा बा जोसा जोङो बेखौ मागो दमासिङाव जों फि फिथाबो सावनानै जायो माइरंनिफ्राय औ नोंथाङा इसे रोंगौथिखिनाखौ इसे फोरमायना होनो हागोन नामा आबादनि बादै?
रोंगौथिथ बिदि आं बांद्राय मोनथिस्लाबजोबा थेवबो आरोना रैनो माइ फोरनिखौलसो इदिखौ मोनथि बेआव आङो ओमफ्राय दस्राथ' खिथि मावनाय जाया नालाय इदिनो
जेरै जोंथ' आबाद बुंबा जों मेसेंनिखोबो बुंजायो नङा होनबा? जेरै जोङो मेसेङाव जोङो बेसरबो फोनो हायो।
बेसर थुन्दिया ओ
मुसुर दालि बा आलु जोङो लाइ लाफा, फान्थाव, फालें बेफोरबायदिखौ जों बायदि फोर बायदि ओंख्रिखो जों माने
सिङाव आजिखालि औ औ औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बांसिन अबे माइखौ माने आबाद खालामनाय जायो।
जोंनिया इखि माबा मा होनो रनजितखौनो गायनायजायो बांसिन
औ औ औ ओ नोंथाङा जेनेबा आबाद खालामनानै माइनिफ्राय माबा मोनसे मुलाम फा मोननायनि माबा मोनसे मिन थिगौ नामा
बिदिनोथ माइ फाननानै दाथ आथिखालावथ दाम जाजोब्बाय माइनि माबाया बेसेना थ' माइ फाननानै बुहुत मुलाम्फा बा लानो हायो निजिनि न'खर साम माने खुंलांनो हायो आरो बा बांद्राय जुदि आबादा मोजां जायोबा बिदिनो माने हायो आरोना नायलांना हायो बेनोसै आरो जानायावथ' न'खराव बिनो जेनेबा जाखायो नालाय जुदि नों न'खर प्रब्लेमफोर जाबा बेफोरखौनो फाननानै ओ माबानो हायो आरो जिउखौ नायनो हायो।
माने नखर सुंनाया माने एसे खहाय जायो आर नङा होनबा?
जायो औ।
जेरै जोंनि ओनसोलावथ थ आबाद खालामनाया गोबां माइखौनो आबाद खालामनाय जायो जेरै रन्जित बिसमुति माइरं गोसोम बा माइब्रा बाहादुर। ओरैहाय दा गोदान गोदान माइ ओंखारदों नङा होनबा जेरै स्निजि स्निजिबा बायदि बायदि मुङै थोम आबा माइ ओंखारदों नङा होनबा थिग बेदिबादिनो जोंनि जायगायावबो माने गोदान गोदान ओंखारनाय माइखौ गायनाय जायो आरोखि।
अ गोदान गोदान ओंखारनायखौ गायो।
जोंथ बेनिफ्राय जोङो माने जोंनि जिउआ बेजोंनो थांनानै दं नङा होनबा? जेरै जों ओं ओंखाम जायोब्लासो जों माने देहाखौ माने गोग्गो लाखिनो हायो नङा होनबा औ
हु
ओरै नोंथाङा एसे मिथिनाय दंबावोबा एसे फोरमायना हो गोन होनो हागोन नामा?
इदिनो अयदिनो।
जेरै- नोंथांमोननि ओनसोलाव बा मिसिं बा दैज्लाङाव मा मा आबाद मावो जेरै ओंख्रिफोरनि बागै?
जोंनिखि इखिजाय बांसिनानो लाफा ओमफ्राय बिदिनो बेसरानो आरो ओमफ्राय धुन्दिया। ओमफाय। दालिखौ मावो आरो
औ औ।
ओमफाय फान्थावफोर गायो।
औ।
आबादआवहाय इदिनो
जोंनाथ आबाद होनबाथ जेरै खायफाया बागानबो बानायो जेरै थालिरनि बा गयनि सोरबा निमु खारजि बेफोरबायदिखौबो आबाद खालामनानै जोङो नखरावबो खुंनो हायो नङा होनबा? बुंनो थाङोबाथ औ बुंनो थाङोबाथ जोंनि ओनसोलाव गोबां आबादखौ मावो नाथाय जोङो माने मोनथिजोबनो मोना बा नुनो मोना नङा होनबा?
उम मिथिजोबा-
औ।
औ।
जायोथ'
औ औ।
जेरै जों माइनिफ्राय माइरं जायो माइरंनिफ्राय जों जेरै अनला ओंख्रिबो जानो हायो नङा होनबा जोङो जेरै अन गुन्दैथ देनो गोनां जाखायो अनला जायोब्ला औ औ। जेरै जोङो मेसेङाव
अनला फिथ दा बिदिनो
फान्थाव बिलाहि बेफोरबायदिखौबोथ गायनाय जायो नङा होनबा?
अ अ। टमेट
दैज्लाङावबो जोङो जेरै मैथा बांगाल, मैथा गोखै, फाथो बे फोरखौल जोङो माने गायखानाय बा आबाद खालामनाय जाखायो नङा होनबा?
औ।
बेफोरनिफ्रायबो जोङो नखर खुंनो थाखाय थाइसे थाइनै माने मुलाम्फा मोनो आरो
औ नखराव
जेरै नखर खुंनो थाखाय हाय दानि जुगावथ' गोबां मानसिखौनो नुनो मोनो आबादखौ मावो मावनानै न'आव नांगौ खिनाखौ लाखिनानै एसे फाननायखौ जों माने नुनो मोनो आरोखि। नोंथांमोननि ओन सोलावबो बेबायदिखौ नोंथाङा नुफेरदों ना मोनथिफेरदों ना?
औ मिथिदों। मेगनजोंबो नुयो
औ। बिदिब्ला नोंथां जोंहा समा जाबायमोन।
अ अ
नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोखि।
अ' गोजोन आंहाबो नों थांजों रायलायनानै बुहुत मोजां नांबाय दिनै माने फार्स्ट टाइम। एक्सपिरियेसखौ मोन बै बेनि थाखाय थेंक इउ। ओं